खोनाबाय खोनाबाय।
गोदावनाय
मा होदोंमोनलाय?
खोनाबाय खोनाबाय।
जोंना दावबायनाया बहा थांनो होनदोंमोनलाय एबार?
एबार।
एबाराव औ औ ।
दिल्लीयाव थांनांगौ एसे बेराय सामार भेकेसनाव
सामार भेकेसनाव औ दिल्लीयावहाय माबाखौ नायनो इण्डियान गेटखौ नायनो ना? इंडियान गेट आरो बे दिल्लीनि कुटुब मिनार। बे जे माखासे जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामनो। नायनो थानांगौमोन। खरसाया बेसेबांसो नांगोन? खरसाया बेसेबां बेथ' बे दानिफ्रायनो एस से सेभिंस खालामनांसि खरसाया बेसेबांसो नांगोन?
थांनो हागौ फिफ्टि थावजेन। सानैजों सेभेेनटि थावजेनसो थांनो हागौ।
फान होथ बुरजाद्रायो। फिफ्टि गाहाम फिफ फि फिफ्टिनि फिफ्टिनि खम थार थारटियानो जायो, थारटि केयानो जायो, थार थारटियानो थोयो जों ल' बाजेटावसो थांगोन नालाय ट्रेनजोंसो थांगोन ना जोङो।
थेवब्लाबो ब्रा फिफ्टिसो नांगोन। पसिच पसिच सानैजों साननै सानसेल' सानसे थाबाबो जायो।
आदा आदा, आदा आदा, आदा आदा। फैसाया हटेल रुम, हटेल रुम बुक खालामबाय।
औ
थ' जानायाथ' मा जोंनाथ' ओंखामानो जागोन ना ओंखाम बेदर थाबाय जि जाबाय एसे ल' बाजेटनि नालाय। ल' क्वालिटि एसे आम फ्रायो बिनिफ्राय ओ अट'जों बेरायबाय जायगा ला माबाखौ अट' जायगा नायबाय अट' लानानै उम।
हो
फेमासावहाय हाबनानै फट' ला
उम
बेरायसै इग्सफ्लर खालामसै जायगानि बारै एसे माबा फरायसंसै बास।
द्राइभिं खालामखानांसिगोन दानिफ्रायनो।
ओमफ्राय मा दे।